हेलौ
औ खोनादों
हेलौ हेल' हेल' हेल' औ खोनाबाय ओइ ओरैनो दं।
अ
नोंलाय मा खालामदो?
दं आबोनि एरनो
ह
आंबो ओरैनो दं
अ
बिराद गरम ना बोथोरा
औ गरमथारलै बुंजाथावा
बे मासाव बिराद गरम जायोना बोथोरा
जाखांबाय
औ जाखांबाय
अ
नोंस्रालाय
ओमफाय दाथ गरमथार नों दा गरम बोथोराव मा खालामनो सानखो?
जेबो खामानि मावनो हाथ'नायनंला न'आवनो थाथ'नांसिगोन।
औ
ओमफाय नोंथाङालाय मा मावगासिनो दं नो?
दा आं दा नआव नै ओरैनो बयलार फार्म खुलिदों नालाय एसे बयलारफोरनो बिदिनो फिसा आदार दाना लायना होफैगासिनो। बयलाराबो थानो हायाखै नोंथां मैया माब्रै थैदों। पसिसथामोन नालाय माब्रै फसिसथामोन नालाय औ औ औ
ओमफाय, आदारालाय बोरै होनांगौ जायो?
आदारा नोंथां नों बे ओरै बा माबा मोनखायो आदार होग्रानि माने बाक्सु बायदि मोनगोन आरो नों बेखौ खाखोनानै बे आदारखौल' सोना होनांगौ।
अ ओमफाय मा जाहोयो?
ओ दा बे गाव गावसोरनि दाना मोनखायो बयलारनि
ओमफायो माइफोर नों होनो गोसोबा होनो हाबाय आरो।
जेनेबा खस्थयानो नोंथां गोरलै समाव बिराद आबदार लानांगौ इन्जेकसन होनो नांगौ, दाना जाहोनांगौ।
अ अ नंगौ नामा?
औ
ओमफाय बेसेबां खिजिसो बानायो?
नोंथां बेखौथ' ओरैनो पास किजि सिमसोल बानायनाय जायो।
नोंथाङालाय जेबो राहाफोर लायाखै नामा बिदिनि?
आंबो माबा मोनसे मावनो सानदों र'।
अ ओरैनो थास्लायस्लाय मावनांगौलै नोंथां बेफोरखौनो।
औ औ नंगौ नंगौ।
औ।
माबासो फुख्रि जावनानै नासो फिनो सान्दों आं।
खोनादों
खोनादों
खोनादों राङा बेैयाबो गोगोम दं नोंथां नायावबो
औ औ बेयावनो दं ओंखायनो मावनो नागिरदों।
मोजाङानो नोंथां बेबो आजिखालिथ' जोंनि गामिनि रायजो राजा सुबुंफोरा बेफोरखौनो मावनानै दङ' दाथ' सानै साथामसोआ।
औ। आबो बेखौनो मावनो सानदों र' फैगोन बोसो राव
मावनांगौ नोथां इदिनो।
फुख्रि जावनानै नाखोनो फिनो सानदों।
औ नोंथां इदिनो मोनसे मोनसे नङाबा मोनसे खामानि मावथारनांगौ ना। जोंना बेफोर नङाबाना आजिखालि खरसफोरा ओंखारलाना।
औ नंगौ नंगौ।
औ। नोंथांमोननाव जाग्रा- फिथाइ सामथाइफोर दंना गैला।
दाथ' खान्थाल दं।
थाइजौफोराथ' जोबबाय दां ना? ओ औ आनारसफोरलाय
आनारसफोर दङ।
अ।
बाय नोंथ' नोंथाङा गोथाव मोनगोन ना मोना आनारसखौ।
हाब नोंथां मोनो जोंनाथ' न'आव गैया जाहैबाय नोंथां बायनासो जानांगौ।
अ।
ओमफाय नोंथाङालाय दा मा खालामगासिनो दं।
आङो दा नै ओरैनो दंथ'यो जेबो मावथ'वाखै।
जाखांनायफोरा जाबाय ना।
औ औ जाबाय जाखांनाय।
अ मा जाखो नोथांआबा
सबाय बिमाजों आलु।
नोंथां जोंना अमा आथिंसोमोन रुनाय लाबोदोंमोन नालाय। सेन्टारनिफ्राय
अ
बेजोंनो जेबो ओंख्रि गैया नोंथां अमा आथिं रुनायल'।
अ ओ। गोथावना अमा आइ-आइथिङा?
गोथावालाय गोथाव नोंथां खिन्थु बेबो गावबाव नों खेनबेसे
कुकाराव खेनबेसे रुयो बे नों खेनबेसे सिथि गाबोयो जेनोबा जोंहाथ' खेनबा गाबोदों नोंथां।
अ
खेनबायावनो ग्रोब जादों आरो गुरै आराम जानायोलाय जादों
उम
न'फोराव दा गासिबो मोजाङैनो दं दा न'फोराव गासिबो मोजाङैनो दं ना मा होनदों
औ बिदिनो दं गेजेरावनो मोजांबो गाज्रिबो औ औ
खोनादों नोंथां
ओ खोनादों
ओ ओ ओ
आमफाय नोंथां माबाफोरा जोब्बाय गायखांनायफोरा
गायखांनाया दा जोब थवाखै दङ
खै बिगासोबा दंबावो ए होनोमबाथ' गोबाङानो दंदांना
औ
ओरैनो खै बिगासो गायो नोंथांमोना
जोंहा दा गायनाया आठ बिगा दं खोनादों खोनादों ओं खोनाबाय एबार
खै खैर बिगा सो दं होनदों गायथारनाया
गायथारनाया दा आठ बिगासो दं
बिगासे आमफाय तटेल खै बिघा गायो
तटेल ओरैनो नइ बिघा दं तटेल
अ गोबाङानो माथो नोंथांना अ अ। जोंना नोंथां ओरैनो बिगाब्रै दङ ओमफाय दा बिगानै गायखांबाय बिगानैलसै।
अ
माने जोंना गासै जोंना सात बिगा दंमोन नोंथां‌‌। ओमफाय आं बै सात बिगायाव बिगाथामखौबो आबाद मावबायना? आलुनि खेथि गायजोब्बाय आं नोंथां।
नंगौ नामा?
बे थांबाय आरो जायगाया बोरियानो उन नोंथां बे ओरै सा खर'निमोन आरो
अ ओमफाय ट्रेक्टरजों हालेव ना नांगोलजों हालेवनो
आजिखालिथ' नोंथां जोंना ट्रेक्टरजोंनो हालेवजोबो। जेनेबा ट्रेक क्टर सोयैफोरा गावबो नांगोलजों हालेवबाय। आरो ट्रेक्टर सोनायफोरा ट्रेक्टरजों हालेवबाय आरो।
ओ।
जाबाय दा नांगोलजों हालौवनायखौ नोंथां।
औ नंगौ नों
नोंथां मोथिंबोथ' ट्रेक्टरानो हालेवो जानो हागौ?
औ जोंथिंबो ट्रेक्टर ट्रेक्टरसो हालेवजोबखायो गासिबो।
अ
बांसिनानो नुनो मोनला ना दाना ना? नांगलजों हलेवनायखौ।
बांसिनानो नुनो मोनला।
गोबां खम जायो आजिखालि नुनाया। गोदोनि दिनाव बेफोर नङाबानो जायामोन नोंथां दाथ' औ माथो बेफोर बुस्थुआ खमायलांनो हमबाय।
औ औ नंगौ।
गोदोनि दिनाव मोसौ नांगोल नङाबानो हालेवनाय गैयामोन नोंथां। नोंथांमोनहा मोसौ दं ना गैया?
जोंहा दा मोसौआ दङ दाम्ब्रिसो दं।
अ मासेल' नामा नोंथां?
औ मोसौआ मासेल'।
अ अ।
माने मोसौ गाय आरो।
औ औ औ।
ओमफ्राय नों नोंथांमोननालाय?
जोंना नोंथां मानै दं।
अ।